हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथांङा दा मा खालामगासिनो दं?
अ आंथ' ओरैनोसो दं नोंथां।
अ आस्सा स्सा ओरैनो दंना आंबो नै ओरैनो दंथ'यो दायो। ओ गिबि गि बियावनो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय नोंथां।
औ नोंथाङा जुदि दायो फ्रिब्ला जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां हागोन
बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदा लानि जे गोदो गोदाय ओ बर' हारिफोरा बा बर'फोरा माबायदिहाय रायजो जाबोदों? जों दा आथिखालसिम माबायदि सोलायथि नुबोदों एबा माबायदि सोलायनाय नुबोदों जोङो बेनि सायावनो सावरायलायदों नामा दिनै नोंथां?
अ जागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला आङो गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम फोरमायथि हरग्रोनोसै नामा?
औ औ दे फोरमायथिना होदो नोंथाङा
औ जागोन दे दा गोदो गोदायनि जिथुनिखि बर'फोरनि जि रायजो जानाय बे रायजो जानायखौ जोङो आथिखालसिम नायनो थाङोब्ला अनेक सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गोदो गोदायथ' जोङो ओरैबायदि नुबोदोंमोन दा गोदो गोदायनि जिथुनिखि रायजो जानाय बियो एखेबारे माने बुंनो थांङोब्ला जोबोद नायनो समायना बो होनजायोमोन बोरैबा नायनो थांङोब्ला मानो होनोब्ला मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै एखेबारे माने रायजो जानाय नंङा होमबा? आथिखालावबो दाबो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै रायजोखौ जायोआनो थेव अब्लाबो अनेक सोलायथिखौ जोंङो नुनो मोनबाय जोंङो ओरैबायदि नुनो मोनबाय जे गोदो गोदायनि जिथुनिखि रायजो जानाय गोदो गोदाय एखेबारे थुरिनि न' औवानि औवाफोरजोंनो थुरिनि न' बानायनानै थानाय आरो गोदोनि जिथुनिखि आबाद मावनाय आबाद मावनायफोराबो जों माइ गायनायफोरखौ मोननै रोखोमै जोंङो नुनो मोनोमोन गोदोहाय
नंगौ।
आरो जेरै गिबि गिबियावनो आसु माइ आरो खरमा होननानै बुङो बेखौ गायग्रोनाय जायो मानो होनोबा गोदो गोदाय हाया बुरजाब्लाबो माने बिदिनो जानो थोआ बेबायदि सिस्टेम जायोमोन बेखायनो माने मोननै मावनांगौ जायोमोन आरो मोननै बोथोराव जे गिबियाव खरमा आरो आसु माइखौ मावग्रोनानै जेब्ला बेखौ मोनखाङो जेब्ला मोनो हाखांनाय नि उनाव आरोबाव फिन ओ गुबुन माइ आबाद मावनानै बेबायदिनो सोलियोमोन आरो बिनि फ्राय ओरैबायदिबोमोन गोदो माने जिथुनाखि हालौनाय बे हालौवनायफोराबो ओरैबायदिमोन माने मोसौ मैसोफोरजों हालेवनाय एखेबारे न'खर न'खर एखेबारे दसथा बिसथा बेफोरबायदि गोबां ओ माने मोसौ मैसो थानायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन गलिफा मानि गाहाम एखे दसथा बिसथा गाहाम माने मोसौ फिसिनाय जोङो बेबायदि नुनो मोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय मोसौ मैसोजोंनो हालौवोमोन एखेबारे ज' ज' बिदिनो खाथि खालानि साखाथि फाखाथिनि गासैबो सुबुंफोरा ज'नो हालौवफैयोमोन हालेवनानै बिदिनो आबाद माव मावोन बेबायदि ज' ज' जोबोद इन्टारेस्टखौ माने नुहुरोमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' अनेख सोलायबाय बेनिफ्राय आरो गोदो जों नुनो मोनोमोन बयनिबो न'खर न'खर सि दानाय खुन्दुं सोंनानै सि दानाय जोङो नुनो मोनोमोन नङा हा नोंथां आरो लोगोसे जे जोङो मा नुनो मोनबावो होनोब्ला गोदो गोदाय न'खराव जोंहा बय बो उवालदंसैमोन उवाल दङोमोन आरो माय फोरखौ उवालाव सौनाय जायोमोन एखेबारे सोरांसि एखे दाउला गेसेेरनाय लोगो लोगो सोरांफा माफा एखे दावला गेसेेरनाय लोगो लोगो मा खालामोमोन बयबो सिखारनानै एखेबारे दुम दुम दाम दाम बिदिनो माइ सौवो बयनिबो न'खराव दावला गेसेेरबानो दुम दुम दाम दाम दिंखियाव माइ सौनाय उवालाव माइ सौनाय न'खरफ्रोम बो बयनियावबो माने उवाल थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनला दिनै आथिखालाव नायनो थाङोब्ला जोंनिया गामि दरसेयावसो माने उवालानो गंनै गंथाम बेफोरबायदि थानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो आरो बेनिफ्राय बयनिबो न'खराव जोङो मोसौ मैसो ग्रोम ग्रोम नुयोमोन आरो नांगोल जुंगालफोरजों हालेवनाय नाय नांगोल एखेबारे बयनिबो न'खराव गंनै गंथाम बेफोरबायदि थायोमोन आरो नाहा मैहा थांनाय ज' ज' नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बारा नुनो थांलिया अनेक सोलायबोनायखौ जों नुदों आरो बेबायदि आरो बेनि ओमफ्राय सावरि बादालि जायोमोन आरो न'फोराबो दानि बायदि थिंनि न' गैयामोन गोदो गोदाय एखेबारे थुरि बिदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव हानानै लायनाय थुरि बेफोरबायदि खासि हाग्रा, थुरि बेफोरजों आरो एंखोर दंफां नोलो बेफोरखौ इन्जुर बानायबायोमोन आरो थुरिफोरखौ बानायनानै बेबायदिनो माने न'खरफोरखौ सालायबोदों आरो। अनेक बेबायदि सोलायबोबाय आरो दासिमाव। दा आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंदि जे गोदो गोदायनि फ्राय लानानै नोंथांनि बायदिब्ला दासिमाव माब्रैहाय सोलायनायखौ नोंसोर ओ नोंथाङा नुबोदों दा जेनेबा बा आथिखालाव माबायदि गोदोनिजों?
अ हागोन नोंथां हागोन। नोंथाङा दा आंनो जाखिनि गोदो गोदायनि फ्राय आथिखालसिमाव गोदो गोदाय माबायदि रायजो जायोमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलायदों नोंथाङाथ' आंनो जोबोद मोजाङैनो फोरमायनानै होखाबाय जेरै नोंथाङा बुंदों दि गोदो गो दायहाय जोंनि बर'फोरा माने माइ आबाद मावोमोन आरो बै आबादखौ जोङो ओ मोसौजों बा मैसोजों बेफोरजोंनो हालौनानै माइखौ गायोमोन होननानै बुंलांदों नङा होमबा नोंथां? औ बेयो थारैनो सैथो, जोंनि बर'फोरा गोदोहाय माइ आबादखौ मावोमोन। बेखौ जोङो माइ ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा हालौनो थाखाय मो सौखौ बाहायोमोन नाथाय आ थिखालावथ' जों सोलायनायखौ नुनो मोनदों माने ओ बिगियान मुगा गोनोखोआरि मुगाया जौगाबोनाय लोगो लोगो जोंनि ब जोंनि खायसे सुबुंफोरा माने गोरलै यै मावनो हानाय सुबिदाखौ माने सायख'नानै लादों जेराव जोङो माखासे जोनथोरफोर मेसिनफोरनि जोहै मावनाय खौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ न' बांफोराबो आथिखालाव जे आथिखालावथ' जोङो नोंथाङा दि बुंलांदोंमोन थोरि नारा बैफोरनि न' बानायनानै थायोमोन होननानै नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ नुनो थांला आरो। मानो होन बा जोंनि जोंहा दायो बैफोर न'खौ नायनो थाखाय जोङो ओ नायनो होनब्लाबो माने नुनोनो थाङा जेराव जोंनि गासैबो सुबुं माहारियानो ओ कंक्रिटनि बा सिमेन्ट, अन्थाइ, बालाजोंसो न' बांफोरखौ लुनानै लासै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेबायदिनो ओ जोंनि बर' न'खरफोरावहाय न'खरफ्रोमबो जोंना हिसानसालि सि दाग्रा थायोमोन नङा होमबा?
औ।
माने बे बे हिसानसालियावनो गाव गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ बर' आइजोफोरा समायना रमायना दानानै गानोमोन आरो, आरो लोगोसेनो नों थाङा दहाय बुंलांदों जे
ओ उवाल गाहेन जायखौ जोङो आथिखालाव गामि गंसेयाव गंसे बा गंनै बा खायफा गामियाव जोङो नुनोनो थांबावा। नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरो माने गोबां सोलायनाय खौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो आबाद मावनायावथ' जोंहा मो-मोसौनि अनगायै बे ट्रेक्टरखौनो बाहायखासै आरो बैहाय गोदो जाखिनि जों आबाद मावो मोन बेवहाय जोङो माखासे ओ माने मिथिंगायाव मोन नाय हासार बेफोरखौनो बाहायनानै जोङो माय आबादखौ मावोमोन नाथाय आथ थिखालावहाय ओ गोबां रासायनारि मुवाफोरखौ बाहायनानै जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां। आरो नोंथाङाथ' बुंदोंमोन माइफोराबो माखा माखासे माइसालि आसु खरमा बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ जोंना मावोमोन आरो गोदो गोदाय नाथाय आ आथिखालावथ' गोबां जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ जोलैफोर ओंखारबाय नङा होमबा नों औ दायो माने बेफोर माइखौनो ओ मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोंङो नायोब्लाथ' गोदोनि बरफोरनि रायजो जानाय आरो आथिखालनि रायजो जानायाव गोबां फारागथिखौ नुनो मोनबाय आरो। गासैबो बिथिङावनो जोंङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ।
गोदो गोदायनि जों दानिजों अनेक जोंङो सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गोदो गोदाय मोसौजों ज' ज' हालोवोमोन नाथाय आथिखालावथ आरो ट्रेक्टरजों हालोवनायसो जोंङो नुनो मोनसै। आरो गोदोनिया जाहैबाय मास मोननै मोनथाम मोनब्रै गाहाम मास मोनब्रै गाहामसिम जोंङो माइ गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावथ आरो मास मोन मोनसेबो लाजोबलाखौनो बुंनो हायो जोंङो मास मोनसेयावनो गासिखौबो माने जोबनायखौ नुनो मोनसै आरो नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ। ओ उम नंगौ नंगौ। बेफोर सोलायनाया मोजांबो जादों आरो माखासे बिथिंआव गाज्रिबो जादों नङा होमबा नोंथां। नोंथां? बै जोंङो जेखो जा जाखिनि जोंङो मोसौजों हालोवनानै गोबाव समनि गोबाव सम लानाया आथिखालाव खम समनि गेजेरावनो जादों बेयो जों थाखाय मोजांबो जादों आरो जा जेराव जोंङो रास रायसायनारि बाहायनानै आबाद मावो बेफोर जोंनि थाखाय खहाबो जादों माने हाया गा गाज्रि जालाङो नङा होनबा नों
नोंगौ नोंगौ औ जायनि थाखाय हाया गेब्रेङो।
औ औ।
औ नोंगौ। दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथां बा जोंङो औ बेखिनियावनो दिनैनि बे सावरायथिखौ जोङो दोन्थदिनि नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां फोरमायना होनायनि थाखाय।
औ आंबो नोंथांनिसिम साबायखर जासिहरनाय थाबाय। औ दे बिदिब्ला।